हेल'।
अ नोंथां।
खोनादों ना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां।
उम नोंथांजों आं दा बैसागुनि बागै एसे सावरायनो सानदों नोंथाङा सोलाबगोन दा?
औ। नोंथां।
ओ दे होमबा, खोनासंलांदो होमबा ना
बैसागुआथ' आसामनि बर' हारिजोंनो फालिजानाय मोनसे उदां फोरबो होननानै जों मिथियो नोंथां न? नङा होमबा नोंथां जाय गावसोरनि गोदान बोसोर। जेरै जायगायनायखौ दिन्थियो। एबा दोरोङारि दोरोङारि मोसानाय इस आरो गाननाय जोमखौ रंजानायनि गेजेन गेजेरजों दिन्थिनायनि सम। बैसागुआ आसामनि बर'नि गेजे जेराव बयजोंबो मोजां मोनजानाय फोरबो नोंथां नंगौ नङा? अ बैसागुखौथ' जोङो सैथो दाननि जोबथा साननिफ्रायनो फालिनाय जायो। नोंसोर नोंसोरनि जायगायाव बैसागुखौ सानबेसे फालियो नोंथां?
जोंनि जायगायावबो बिदिनोसै नोंथां।
अ-सानबेसेआलासि फालियो नोंसोरनिथिं?
बैसागो से खालारनिफ्राय लानानै स्नि सानसिम गुबैयै माने सुबुंफोरा मो
औ ओम गिबि सानाव मा खालामग्रोनाय जायो?
गिबि सानाव जो जों गासैबो बर'फोरा गावबा गाव न'खराव थानाय ओ थानसालि एबा बाथौ सालियाव ओ गसाइनि सेराव ओ मोजाङै मोजां जिउ राहाया राहा लामाया बारग'लांथों होननानै गसाइनि सेराव आर'ज गाबनाय जायो।
औ बि गसाइखौ जि आर'ज खालामो बेयाव माबा मोनसे फोथायनाय दङ नामा नोंथां?
बैसागोखौ लानानै लोगोसे बेवहाय ओ बैसागोनिफ्राय जिथुथु सुबुं माहारिया आबाद मावनायनि थाखाय थांखि लायो बिनि थाखायनो गसाइनि सेराव अ जेबो देहाफोरा जेबो गाज्रि दास ओ र'गियाद दा जाथों होननानै जों लोगोसे आबादनि आबाद फोथारफोरा मोजाङै जाना थाथों एम्फौ एनलानिफ्राय रैखा मोनथों होन्नानै गसाइनि सेराव आर'ज गाबनाय जायो आरो नोंथां।
अ-अ जोंनिथिंथ' बैसागुखौ
माबायदि फालिनाय जायो?
अ जोंनि जोंनिथिं बैसागु फोरबोखौ गिबि सानाव मोसौ थुखैनायनिफ्रायनो जागायजेनो। मोसौ बैसागुआ बैसागु फोरबोनि गाहाय बाहागोनि गेजेराव मोनसे नङा न नङा होमबा नोंथां?
थारैनो नोंथां
औ मोसौ थुखैखांनायनि उनावसो जोंहा जेरै मोसौ थुखैनो गोनां जानाय लाव, हालदि, फान्थाव, सबाय, बेसर गोदान बिब्दि खासि बिबार, खाखोना बिबार लाहार फाहार खालामो मोसौ थुखैनो थाखाय नङा होमबा? नोंथां बेखौ फुङावनो फुङावनो दुगै लोमै दुगै लोमै लाग्रोनानै मोसौखौ थुखैनो लांनाय जायो नोंथां नङा होमबा फुङावनो सिखारनानै नोंसोरनि जायगायाव बैसागुखौथ' फालियो बे बैसागुखौ नोंसोरनि गामियाव गाजा गोमजायै गासैबो ज' ज'यै मोसानानै फोरबोखौ खुङोना नोंथां?
औ नोंथां बिदिनो गाजा गोमजायै फालिनाय जायो लोगोसे बेवहाय गथ'फोरनि थाखायबो गोबां गेलेमु बादायलायनायबो होनाय जायो बैसागोखौ।
औ मा मा गेलेमु आयदा होनाय जायो नोंथां?
बिदिनो खारनाय बारनाय मे मेथाइ रोजाबनाय लोगो सेनो
नोंथाङा बेफोराव माब्लाबाफोर बाहागो लाफो लाफेरबाय ना नोंथां?
आं बाहागो लाफेरबाय थां।
अ मा मा मा मा जे गेमाव बाहागो लाफेरखो नोंथां?
आं बिदिनो दिरुं बोलायनाय काबादि गेलेनाय बिदियाव बाहागो लाफेरबाय नोंथां। नोंसिनिथिं बैसागो फोरबोखौ मादि फालि जायो नोंथां?
जोंनियावथ' बैसागु फोरफोरख गासैबो सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बोराइ बेन्थ' गासैबो ज'नो ज'नो बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो। जोंनिथिंथ' बिदि जौस्राङाव बिदि बादायलायनाय जाया आरो जोंनिथिं बैसागुआव।
उ
बैसागुखौथ' फालियो जोंनिथिं बेयाव मोनसे औ नोंथां। नोंथाङा मायबाफोर सोंनो गोसो दङबा?
मैगं जानाय
अ बैसागुआवथ' जोंहा बैसागुनि उम सानसे सिगाङावनो जोंहा बेफोरखौ बुथुमखानानै लानाय जायो जेरै दिंखिया, लाव, फान्थाव खान्थाल बिब्दिनो, नोंसोरनिथिंलाय?
जोंनिथिंबो बिदिनो नोंथां दिंखिया गोखा गोखै गासैबो मैगंखौनो एकस' जौसे स्निथा मैगं खांनानै गोखा गोखै बिदिनो जमा संनानै जानाय जायो। आरो लोगोस सेनो बर'फोरनि मैगं फोरनि गेजेराव था थालिर फस्लाखौबो ओ जानाय जायो बाहायनाय जायो।
अ बेखौदि जोङो बैसागुआव बे मेगंखौ जायो बैसागोनि दिनाव बेयाव मायबा मोनसे फोथायनाय दङ ना बे ओंख्रिखौ जानाय नि सायाव?
औ फोथायनाय दङ बेखौ जायोबा देहाया मोजां जायो बेमार हाजारनिफ्राय रैखा मोनो होननानैबो फोथायनाय जायो जों बर' सुबुंफोरा।
अ बेखौथ' जों गोदो गोदायनिफ्रायनो फोलिबो फालिबोबाय थाखानाय न' खोनाबोबाय थाखानाय
औ नोंथां उम। नोंथांमोननिथिं बैसागुखौ बेसे सानसिम फालिनाय जायो?
जोंनि जायगायावथ' बैसागोखो स्नि सानसिमहालागैनो फालिनाय जायो।
सैथो नोंथां जोंनिथिंबो बिदिनो।
औ नोंसोरनि जायगायाव बिब्दि बैसागु फालिनाय जौसांआव आलासि महरै सोरखोबा लिंहरनाय जायो नामा?
अ बिदिनो गामिनि गामिनिफ्राय गोरों गोराफ्रा लोगो नांनानै बिदिनो ओ। आलासि लेंहरनाय जायो बे आलास सेयाव गामिनिनो सुबुंफोरबो थायो खायसे बैसो रानानै बैसो बारग'नाय बा बैसो रानानै थानाय बिसोरखौबो मान बावनायजों लोगोसे ओ गामिखौ रैखा खालाम गोदोनिफ्राय रैखा खालामबोनाय ओन नेमारिखौजो फालिबोनायखौब फोरोंनाय बेनि थाखाय मान बावनायजों लोगोसे बैसागोनि बैसागोनि मुंखौ लानाय जायो।
औ औ। जोंनिथिथिंथ' बिब्दि जाया जानाया बैसागुखौ फालियो बे बैसागुआव ज' ज' मोसानानै बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गासैबो ज'यै मोसानानै जि बि मोननाय रां एबा बेथनखौ बेथनखौज बेन्थनखौ मोनसे‌ मोनसे अन्थब महरै मालाबा मन्दिन थारसारियावबो होनाय जायो आरो इसे आद्रा थानायफोरखौ रानना राननानैबो लानाय जायो नोंसिनथिं बिबदि जायोना नोंथां?
जोंनिथिंबो जोंनिथिं बिदि जाया नोंथां। बैसागोआव दामनाय गासै दामजुफ फोरा बर'नि दामजुफोरा मा मा नोंथां?
खाम सिफुं सेरजा जथा गंगना थरखा नोंसोरनि थिं नोंथां एसे फोरमायनो हागोन नोंथाङा।
मा बुंदों नोथां?
नोंसोरथिंबो बे खाम जथा सेरजाखौ लानानै जे जोंनिथिं मोसायो नोंसोरथिंबो बिब्दिनो लानानै मोसानायखौ नुयोना नोंथां?
औ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो खाम जथा सिफुं सेरजा गंगोना लानानै बैसागोखौ फालिनाय जायो।
औ नोंथां अ बेख खाम जथा सेरजाखौ लानानै दि जोंनि बर' हारिया दामनानै मोसायो बेसेदि खोनासंनो मोजां जायो नङा होमबा नों थां थारैनो गाननाय जोमनायज जों जोंनि हारिया थारैनो सिनायथ थि बर' हारि होननानै सिनायथि मोनो नोंथां।
नोंगौ नोंथां बैसागोआव बारदै सिख्ला फैनायजों लोगोसे बिफांनि सिरिल सिरिलांनाय बिल बिफांनिफ्राय गोरलै गोरलै बिलाइ खिलियो।
औ औ।
बेजों मिथिंगाखौ समायना खालामो।
ओ बैसागो बैसागो होननाय औ औ नोंथां। बैसागो होननाय लोगो लोगोनो जोंनि गोसोआबो रंजाखाङो। नंङा होमबा नोंथां दावमा दाउसाफोराबो औ औ
दावमा- दाउसा जिबस जुनाद मिथिंगा बिमायाबो मिथिंगायाबो लोगोसेनो जों सुबुं माहारियाबो बैसागोखौ बिदिनो बरायनाय जायो नोंथां
औ- औ नोंथां बिदिबा नोंथां उम नोंथांनिस बेखिनावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां रायज्लायनायखौ
औ नोंथां
औ नों थोजासे सम होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां निसिम
नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय साफबायखर बावनाय थाबाय औ दे नोंथां